औ नोंथां उम
खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ जिथु आंखौ कल खालामदों ओमफ्राय बेनि ओरै माबाफोर ओरैहाय थपिकनि सावरायनो
औ औ नोंथां आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जाबाय
औ दे बुंलाय बिदिब्ला अ दसे सम होनो हागोन दे
औ नोंथां बिदिब्ला ओ आयदाया जाबाय दावबायनायनि सोमोन्दै औ नोंथाङा औ नोंथाङा दिनै बहाबा दावबाय फेरबायना?
ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' खोब बांद्राय बेबायदि गोजान जायगायाव दावबायहैयाखै जेन'बा खाथि खाथिनि जोंनि जायगा ओनसोल दा बेफोरबायदि ओनसोलफोराव दावबायबाय। ओ जाय ओनसोल फोरा जोंनि ओनसोलाव एसे पपुलार। ओ टुरिस्ट बे ओ जायगा बेफोराव जोङो दावबायनाय जाहैबाय फिसा फिसा जायगा। दा बेनि उनावहाय जोंनि जायगानि एसे गोजान होनना बुङोब्ला ओरै सानजाहा दावबायहैबाय। बेनिनो उनावहाय ओ इण्डियानि गेजेराव होनना बुङोब्ला सोनाबजां ओरैसिम ओ जि माने ओ सोनाब ओ भारतनि राजथावनि दिल्लीसिम। बेफोरो बेफोर जायगासिम दावबायनानै फैबाय आरो। आं दा बि बेफोरनि गेजेराव जों जिखिनिखो मोनबाय बा जोंनि ओनसोलफोरनि जिखिनि ओ दावबायनायनि जायगा बा टुरिजिम प्लेस बेफोरो एसे आलादा आरो ओरैहाय ओ टाउन सोहोरनि जि जायगा बेफोरो माखासे मानि डिफारेन्स थायो आरो। दा बेखिनिखौ जोङो ओ दावबायनानै मोनदों आरो जिखिनि दावबायनानै जिखिनि एक्सपिरियेन्स बेयो हमनानै ला नैबे जोंनि ओनसोलनि फोरा बेहाय थानाय मिथिंगाजों बुंफबनाय बेफोरो। दा बेफोरो थि दंफां-लाइफां हाजो-हाला दै दाउसिन-दाउला बेफोरखौ जोङो मोननो थाङो नेचारेलि। आरो जों टाउन सहर जे जे दावबायनायनि फैनाय जाया। हयथ' एसे आलादासिन जायो दा बेखिनिखौ जोङो एसे मोनदाङो आरो नाथाय ओरैनो नोंथाङा मा नोंङो मा मा जायगाफोरसिम दावबायनो मोनखो बा दावबायनो जाहैखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' आंबो बिदि बांद्राय गोजानाव थाङाखै। औ। बिदिनो जोंनि भारतनिनो सिङाव थानाय।
ओं।
दि ओ मानास हायुंङारि हाग्रामायावहाय आं बेरायनो
औ औ औ औ मानास हायुंङारि औ।
बेयाव थांनानैहाय मोजां मोनदों आरो। बेवहाय ओ हाग्रामा नालाय बेयाव बा गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानि जुनार जुनारफोर मोननाय जायो नुनाय जायो आरो।
औ औ
औ जेरैहाय। औ मोसौ। मैदेर। बेबायदि मोसा बेबायदि गोबां औ गोबां रोखोमनि आरो ना।
औ माने औ बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनसै आरो। ना जेरै। दावसिन दाउलाफोरखौथ मोननो थांङोना। नैबे मानासाव। मोनोना।
औ मोनो आरो बेयावहाय गोबां रोखोमनि। बिफां लाइफांफोर आरोना। गोबांफोर दङ।
बेसेन गोसा दंफां लाइफांफोर दंङ जाय। बिदि आरो ना। बेफोराव। आरो बे मानास मानास हाग्रामायाव। ओ नोंथां। आंनि मिथिनायाव। दा बेहाय गुबुन गुबुन जायगा। गुबन गुबन जायगा। एबा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो दावबायारिफोर फैयो नामा।
औ आं औ खोनानो मोनदों फैयो होननानै।
अ अ। थिगैनो दं होमबा बे मानासा। हाग्रामा ओनसोलाव हयथ। माखासे मानि गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा दावबायनो फैयो आरो बेहाय दावबायनो फैनानै जिखिनि नुलाङो। बा मोनदांलाङो जिब जुनार दंफां लाइफां बायदि बायदि हयथ' निसय बिथांमोना गावसिनि गोसोफोरखौ एसे रंजाखांनाय मोनलाङो होननानै नोंथाङा फोथायो नामा?
औ फोथायो मा मानो होनोब्ला बेयावहाय ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो ओ जिब जुनार फोर नुलाङो बेनिखायनो मोजां
अ मोनलागोननो आचसा सानो औ औ औ थिगैनो दं । औ नाथायबा नैबे मानास जिथु हायुङारि हाग्रामा ओनसोल औ औ मानास हमारि हाग हाग्रामा बेहाय ओ खोनानाय ओ बादिब्ला आरो ओ मोननो थाङै जि मोने ओ मा होनना बुङो बेखौ ओ गल्डेन लेंगुरबो मोननो थाङो होननानै खोनादों आरो गल्डेन लेंगुर जि मोनसे मांकि
औ सना गाब ।
औ । औ सनागाबनि बान्दोर बा मोख्रा बेखौ मोननो थाङो मोनो होननानै जों खोनानो मोनदों आरो
औ । औ खोनानो मोनदों । नाथाय नुफेराखै आरोना आङो औ ।
नाथायबा बेहाय आंबो दावबायनाय जायाखै जानायालाय आंबो खोनानो मोन्दों बे हाग्रामा ओनसोलाव बायदिसिना ना बेसेन गोसा दंफां ओ ओ साल सिगुन ल्लुटास बायदि बायदि दं । बिफांफोरा बेहाय थायो होननानै जों । खोनानो मोनदों आरो जिब जुनारफोरा मैदेर, मोसा गान्दा ओमफफ्राय हाग्रानि मोसौ दावरायाइ बिदि बायदिसिना आरि जिब जुनारजों दङ' होननानै जों खोनानो मोनदों दों आरो । दा बेनि अनगायै नोंथाङा बे दावबायनायाव ओ बेथ' हाग्रा ओनसोलाव ओरैनो जेन'बा टाउन सहरफोराव दावबायनाय मा मा जायगायाव थांदोमोनखो जे आउ आउद अफ स्टेट जेन'बा गुबुन जायगाफोराव
आंङोहाय भुटानावहाय थांदोंमोन आरो। से औ
भुटान हादोराव गुबुन हादोर जायो बियो औ औ
बेवहायबो थांनानै औ दावबायनानैथ' मोजां नो मोन्दों । जोंङो लोगोफोरजों थांदोंमोन जमानो औ बेयावहाय थांनानैहाय गोबां जायाबो जोबोद समायना आरो। औ साखोन सि जों जोबोद समायना जायगायाबो औ बेयावहाय थांनानै हाय औ बेवहाय थांनानैहाय ओ गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय आरोना बेरायनो दावबायनो फैनाय गोबां सुबुंफोरखौहाय लोगो मोन लोगो मोनदों आरो।
अ औ औ नोंथां आतसा माने बाहाय फोर गुबुन गुबुन हादोर एबा गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बेरायनो फैया नामा? फैयोना बायबो औ औ थिगानो दं।
बिदिनो रायजोनि सुबुंफोर
औ थांङो बेरायनो फैयो माने बेहाय जोंनि खाथिसि नांजाबा थानाय हादोर जाहैबाय नंङा होमबा? दा अंखायनो औ थांना गाहाम जायो आरो औ औ औ नसुंसेनि हादोर दा
यै नोंथांङा थांफेरबायना?
भुटानावथ' ओरैनो थांबाय थांनायालाय बेरायनो बेरायनानै मोजां मोनो ओमफ्राय ओरैनो ओ नोंथांङा बेनि अनगायैबो बेरायनानै माबाय दि मोनो जायखि जाया जायगायावनो बेरायनानै माबायदि मोन
औ बेरायनानैहाय आंङो मोजां मोनो। गोबां औ आरो आंङो उम आंङो बेरायनानै मोजां मोननाय जायगायाहाय जाहैबाय ओ जेराव जि जायगायावहाय ओ पार्क फोराव आरो ना ओ जि जायगायावहाय बिबार बिबारफोर थायो बिदि जायगायावहाय बेरायनानै आं बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ औ थिगानो दं माने बेबायदि बि ओ जायगा नोंसो दावबायनाय दावबायनोबो नां जेब्ला जों दावबायो बै जायगानि मानसिफोरखौ लोगोबा गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ लोगो बा बै जायगाखौ। ओ जों थांना नुयोब्ला बेहाय ओ माबायदि ओ थानाय जानाय सा खोन सिखोन डिसिप्लिन बै गासैखौबो जों हयथ' नुनो मोनो। दा बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे गियान आ बा माखासे नलेजखौ जोङो बुथुमनानै लाबोनो हायो आरो। बेहाय माखासे एक्सपिरियेन्स फोरखो जोङो मोननो हायो मोन्दांथिखौ बा जोंओ आरजिनानैबो लानो हायो आरो दा ओंखायनो जोंओ ओ बिदिनो सम बा सुजुग सुबिदा जायोबा जों दावबायनोबो नांगौ। गा गो गावनि जि जायगा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जों थांनानै बा दावबायहैनांगौ दावबायबा माखासे मानि जोंहा ओ एक्सपिरियेन्सफोर मोनदांथिफोर बेहाय मोनो। दा बेखौ आंबो। सानो। दा हयथ' बेरायनांगौ। बेरायबा जोंनि जिखिनि ओ साननाय हनाय बेफोर गासैबो हयथ' एसे नङा एसेबाबो सोलायनायबो लाबोयो आरो।
औ नंगौ।
जोंनि नलेजखौ बारायो बेबो मोनसे।
आरो नोंथाङा बिदिनो माबाफोर हायुंआरि हाग्रामाफोराव बेरायबाय नामा?
ओरैनो आंओ हायुंआारि हाग्रामा हिसाबैथ' जेन'बा सा जोंनि बे आसामनि मुंदांखा जि मोनसे आ हायुंआारि पार्क आ जेखो होनना बुङो काजिरोंगा ओरैहाय मोनसे जायगायाव थाङोब्ला जों बेजोंनो बारलांनांगो जायो बा बेहाय बारलांनांगौ जायोब्ला हयथ' बेहायबो जों माखासे बिदिनो आ जाय माने आ बेसेन गोसा जिब जुनार बेफोरखौ हयथ' जों नुलाङो। जेरै ओ थसे गं गोनां गान्दा। बेफोरखौ नु नु नुलाङो। मैदेर नुलाङो बेफोर बायदिसिनाखौ जों नु आरो बेहायथ' माखासे गोबांथार माने गुबुन गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरा बेहाय दावबाय फैयो आरो। दावबाय ओ बेहाय दावबायफैयो आरो दावबायनानै बिथांमोना हयथ' खोब मोनसे मोजां फिलिंसखौ बिथांमोना मोनलाङो बेखौ जोङो मोनथियो आरो बेबायदि। आरो गोबांथार
जे बुंबाय नोंथाङा जे बुंबाय ओ काजिरङा हायुङारि हाग्रामा होननानै। बे हायुङारि हा हाग्रामाया थसे गंआरि गान्दानि थाखायनो मुंदां
उम औ मुं मुंदांखा औ औ मुं दांखा
नंगौ।
औ बेयो थसेल' गं थानाय गान्दा बेयो हयथ' जोंनि आसामाव बे मोनसे बिराद मोनसे मुंदांखा जानानै दङ आरो। दा बेबायदि दा बे थाखायनो हयथ' दावबायारिफोरा गोबां फैयो बेखौ नायनो।
औ नंगौ दे बिदिब्ला खोनादोंना नोंथाङा? जोंनिया समा जानानै फैबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
दे खुलु-नोंथांजों खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। दे नोंथां दे दे नोंथां।